दा माबोरै दं नोंथां आङो मोजाङैनो दङ नोंथाङाबो फोरमायदो माबोरै दं नोंथाङा
औ आंबो मोजाङैनो दं बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
औ नोंथां आंथ' ओरैनो जिरायग्लांनानै दङ बार बार जादों एसेमोन नोंथाङालाय मा खालामदों औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दं औ नोंथां बे समाव आं नोंथांजों मोनसे गोनां आय दानि सायाव सावरायनो हागोन नामा औ नोंथां सावरायजागोन ओ आयदाया जादोंमोन औ-औ नोंथां नोंथांजो आं बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानबाय नों नोंथांनिफ्रायनो जागायजेननो थाखाय खावलायबाय औ नोंथां दे होमब्लालाय नोंथाङा जिहेथु मागो फोर फोरबोनि बागै सावरायनो थाखाय आंनिसिम नोंथाङा कल हरनाय जाबाय आं जागायनोसै औ दिनै नोंथां मागो फोरबो होनना बुंनाय बुङोब्ला दिनै आङो गिबिनिफ्राय दिनै जागायनोसै दिनै जोंनि आसामाव गुबैयै माने मोनथाम बिहु बिहुनि गेजेराव माग बिहुआबो मोनसे आरो नोंथां
थारैनो नंगौ
बेनिनो माग दाननि आगोल सान एबा गिबि सानाव फालिनायखायनो मागो होनना बुंनाय जायो दिनै जि मागो फोरबो बे मागोनि नामखौ नोंथां बे जोङो मागोखौ जिहेथु ओ माग दाननि आगोल सानाव फालिनाय जायो नालाय बेनिखायनो माग मागो फोरबो होननानै नाम थाबाय आरो नोंथां आरो बेखौ असमियायाव भगालि बिहु होन्नाबो मिथिनाय जायो आरो नोंथां बे बर'फोरनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ सान दिनै मागो फोरबोखौ जोङो जुदि मख'नो थाङोब्ला दिनै बेयो जोङो बर' सुबुंफोरनि थाखाय माने जोबोर माने गेदेर रंजाथाइ सान आरो नोंथां
औ
दिनै आं आरो मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसेमान आरो फोरमायनो सानबावदों नोंथां दिनै जोङो मागो खौ पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय सानथामहालागै फालियो आरो नोंथां
औ
आरो मागो फोरबोआ माने गुबैयै आबादारिफोरनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ आरो नोंथां जानाय आरो लोंनायानो बे फोरबोनि गाहाय बे फोरबोआव नोंथां जोङो गासैबो माने सुबुंफोरा माने गुबैयै माने जायो आरो लोङो आरो रंजायो आरो नोंथां बे दानाव आबादारिफोरा आबादारिफोरा बर'फोरनि माने बर' आबादारिफोरा न'आव बयहाबो माने गोबां माइ बुथुमनो थाङो नङा होमबा नोंथां औ-औ बिब औ माइखौ बेबायदिनो हाखांनाय जायो नालाय हाखांनानै जि न' न'आव बुथुमनाय जायो आरोना नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आं आरो एसेबां फोरमायबावनोसै नोंथां पस दाननि जोबथा सानखालि माने बर' गामिफोराव माने दुब दुब दाब दाब उवाल अन देनाय खोनानो मोनो आरो नोंथां औ बे साननि फ्रायनो माइरं अनजों फिथा सुङा बानायनाय जायो आरो नोंथां साफ्रोमबो माने गावबा गावनि खुरमा बंस आरो लोगो लेवाफोरखौ लेंहरना जाहोना गोजोनो जिहेथु बे फोरबोआ जि रंजानायनि फोरबो नङा होमबा नोंथां बेखायनो दिनै जोङो सा साफ्रोमबो सुबुंफोरा माने गाव गावनि न'खराव जोंनि खुरमा बा जोंनि बाहागि बेबायदिनो जोंनि लोगोफोरखौ माने जोङो लेंहरनानै जोङो बेबायदिनो ज रंजायो दिनै ज जोङो बेबायदिनो मिनि खुसि जालायो आरो नोंथां
औ
आरो बेबायदिनो रायखांजाथावोदि गोदोनि आबादारिफोरा आबादखौ गांसो जाग्रा मि एबा जुनादफोरखौ हेंथा होनो जुनै आबादथिलियाव न'सा न' लुनायमोन बे न'सा न'खौ भेलाघर होनना नै माने बुंनाय जायोमोन आरो नोंथां
औ
औ आरो दिनै बे भेलाघरनि सोदोबथिया माने नेग्रा न' आरो दिनै भेलाघर होननानै जुदि जोङो बुजिनो सेस्था खालामोबा दिनै बेखौ जोङो गोरलैयै माने गंसे नेग्रा न' होननानै जों मिथिनो हायो आरो नोंथां आरो दिनै बे बेलाघर सोदोबनिफ्राय माने दोरोद बोनानै दिनै भेलाघर जादों आरो बेनि उनाव दिनै बेेलाघर जादों दोङो आरो बिनि उनाव बेलागुर जादों आरो नोंथां
औ
आरो दिनै बे बेलागुर न'खौ साजायना बिलिफांनिफ्रायनो जानाय लोंनायजों रंजा रंजा माने हरसे थायो आरो नोंथां दिनै आंथ नोंथां नोंथांनिसिम माने भेलाघर बेबायदिनो दिनै मागो बेबायदिनो फोरबोनि मागै एसेमान फोरमायना बाय नोंथाङा दिनै ओ आंनो मेजिनि सोमोन्दै एसेबां फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो जिहेतु नोंथाङा मखबाय मागो आरो
औ मागोखौ माबायदि फालियो आरो बेलागुर जानायनि सोमोन्दै
बे समाव आंबो नोंथांनि मेजि आरो मागो रंजाथाइनि सोमोन्दै फोरमायनो सानबाय
औ नोंथां जिहेतु मेजियाबो बेलागुरनिनो मोनसे बाहागो औ नोंथां
मागोनि हरखालि
जिहेथु बेलागुरावहाय गामिनि हौवा मानसिफोरा जनो दुब्लियाव आबादथिलि एबा आबादथिलियाव नारा आरो औवा एबा थालिर बिलाइ गोरानजोंहाय न' लुयो जायखौ जों बेलागुर होनना बुङो बेजों लोगोसेनो जों मेजि
जि मेजियाबो बेलागुर न'नि साखाथियाव माखासे ज हौवा आरो औवा आरो गथा जिगाब आरो थालिर बिलाइ गोरानजों लुनाय अख्रां नांगा मोनसे न'आनो आरो औ नोंथां मेजिनि सोदोबथिया जिगाब बननि थुबुर दामोल औ नंगौ रंजाथाइ फोरबोफोराव बम एबा फटगाफोरखौ बेरफुहोना रंजानो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोर बेसादा गैयामोन जों बयबो मिथिगौ आरो बेनिखायनो बेरफ्रु होना रंजानाय मेजिखौ बानायदोंमोन जिहेथु बे सिङाव बन
औ नथां आरो औवा जिगाबनि थुबुर दोननाय जायो बे बेजोंनो बिसोर रं जायोमोन औ नोंथां
हरसे बेलागुर न'आव जायै लोङै अखानायै सान ओंखारनायनि सिगां एबा फुस आरो माग दाननि दमासि मोननै मांनि मोननै दाननि नांजाबनाय समाव बेलागुरखौहाय सावोमोन बेलागुरखौ सावखांनानै हांगारखौ फोथा फुनना गावब गाव न'आव बिदिनो थांफिनो आरो न'आव फैनानै गावबा गावनि गय खान्थाल फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ माइनि जिगाब
नि जि गाबजों
खास'यो बियो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि नेमखान्थि जायखौ मागोनि हरावहाय मावाव
बवाय बुंनाय जायो औ नोंथां आरो बाख्रि न'खौ गोबोरखिजों लिरस'यो आरो औ बेबायाददि खालामोब्ला जानजि खाफ्रानाय एबा बोलो फोराननाय जायो होनना बर'फोरा फोथायबोदों आरो औ जिहेतु बाख्रि न'खौ लिरस'योब्ला औ
बेनि उनाव गामिनि मानसिफोरा न'खर न'खर हाबनानै सौराय एन्थाब अनासि मागिना जायो बियो मागोनि मोनसे गोनांथार हाबाफारि जिहेथु मागोआ जानाय लोंनायनि फोरबो नोंथाङा मख'खादों सिगाङावनो मागो होनोब्ला जों जानाय लोंनायजोंनो बुंफुंजोबनाय थारैनो बयनिबो न'खर न'खर जाग्रा लोंग्रा आबुं जानानै थायो। बे बेबायदिनो मा गामिनि मानसिफोरा न'खर न'खर हाबनानै बयनिबो न'खराव फिथा सौराय राननानै जालायलायो मागोनि समाव बेबादिनो से आरो नै खालार
खाल मागोनि सानाहाय जानाय लोंनायजोंनो थाङो औ
बेबायदिनो मागोआथ' मोनसे जिहेथु आबादजों लोब्बा फोरबो गोदोनि मुगायाथ' गोदोलांबाय नाथाय दानि मुगाया आंखालनि मुगा जाबाय गोदोनि बादि जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेदरनि आखाल
बेदरनि आखाइ
दा बारा गैबांलिया आरो माने आथिखाल बिगियाननि जौगानाय मुगायाव बेहाय मागोखौ सिगां जिबायदि गाजा गोमजायै फालियोमोन बेबायदि
आथिखाल बेबायदि बांद्राय फालिनाय नुबुबांला एसे खम जाबोबाय जानो हागौ बेनिखायनो जोंनि गेजेराव दा मागो फालिनायखौ गुबुन गुबुनबो नुनो मोनो नंगौ नोंथां जायखियानो जादोंआ ओ गोदोआव जिहेथु गाजा जोंनिफ्राय फालिबोयोमोन दा एसे समम जाबोबाय जों गावनि हारिमुखौ एसेल' समसिम गेजेरावनो रां खरसा खालामना लाखियोब्ला गाहाम जागोन आरो हारिमुवाबबो थांनानै थागोन नंगौ नोंथां बेबायदिनो
जों मागो फोरबोखौहाय सिगांनि बायदि गाजा गोमजायै फालिफिनोब्ला जों जोंनि दोरोङारि हारिमुखौ लाखिनायाव गोबां बिहोमा होनो हागोन। ओ दा नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव मागोखौहाय माबायदि जिहेथु गाजा गोमजा आरो गोदोनि आरो दानि फारागखौ रुजुनानै नायोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालियो आं बेखौ एसे मिथिनो लु
लुबैबाय औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' गुबैयै बुंनो थाङोबा दिनै मागोखौ बा मागो फोरबोखौ ओ बेबायदिनो रंजा खुसियैनो दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव फालिनाय जायो। दिनै बेबायदिनो बयबो गाव गावनि लोगो लेवा बा बेबायदिनो न'खरनि बेबायदिनो बाहागि खुरमाफोरखौ आं नुयो जे बयबो लिङो बेबायदिनो लिंनायजों लोगोसे फिथा सौराय बेबायदिनो बेदर ना बेफोरखौ माने बयबो बिदिनो रंजा खुसि माने गाव गाव मोखां नायलायनानै नै बिबायदिनो आं जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो दिनै खां लोंखांनाया बेबायदिनो बिनि उनाव बे नेक्स दिननि जि फुङाव दिनै बयबो बेबायदिनो भेलाघर बा बेबायदिनो बेलागुर बेजों लोगोसे मेजिखौ आङो बेबायदिनो सा सावनानै दिनै बयबो बेबेदिनो अर सावनानै बेबेदिनो बेबायदिनो दिनै बेफोरखौ माने फालिनायखौ आं नुदों आरो नाथाय दिनै बेबि दिनो गोदो जेरैबायदि फालियोमोन बा गोदो जेरैबायदि बयबो बिबायदि जि रंजानाय जि बा गोदो बयबो जि बिदि गावनि गोसोनि बोलोजों जेरैबायदि मागो दमासिखौ बेबायदिनो फालियोमोन आं नुनो मोनदों जे दिनै आथिखालाव बेबायदिनो एसेबाबो फारागथि फैदों आरो दिनै आं सानो दे बे फारागथि फैनाया दिनै बेफोरबायदि रंजाथाय फोरबोखौ आं बुंनो थाङोबा बेबायदिनो फालिनाया बेबायदि बिदिनो खम जालाङोब्ला आं सानो दिनै बे जोंनि थाखाय एसेमान खहा जागोन बेनिखायनो आं सानो जे दिनै जोङो गोदो जेरैबायदि रंजा खुसि बेबिदिनो गोसो गोथारै दिनै जों मागो फोरबोखौ फालियोमोन आं सानो जे बेबायदिनो आथिखालावबो दिनै जों साफ्रोमबो सुबुंफ्रा गोसो होनानै बा बेबायदिनो गोसोनि बोलोखौ होननानै आं सानो जे बेबायदिनो दिनै बे मागोनि फोरबोखौ फालिफिननांगौ बयबो बिबिदिनो औ रंजाफिननांगौ गोदो जेरैबायदि जोङो साफ्रोमबो बिबायदिनो इ खौसे खौसेयै दिनै मागो फोरबोखौ फालियोमोन बेबायदिनो दिनै बे समावबो आङो फालिजानायखौ लुगैयो दिनै नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि जि मागो फालिनायनि जि फारागथिखौ एसेमान फोरमायनो हागोन नामा औ नंगौ थारैनो मागोआथ' गोदोनि दिनाव बांसिन गाजा गोमजामोन मिथिनायाव नोंगौ
दा बिनि मादाव गोबां फारागबो नुनो मोनबाय आथिखालाव
नोंगौ नोंथां आथिखालनि मुगाया बे रोंदामिननि जौगानायनि मुगा औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मागोखौथ' फालियो सरासनस्रायै रं रंजानाय फोरबो हिसाबै माने आथिखालाव जिहेथु गोदोनि दिनाव बांसिन गाजा गोमजामोन मोन बेलागुर लुयोमोन मेजि लुयोमोन आथिखालफोरखौबो एसे खम नुनो मोनबाय बेबायदिनो मागो समावहाय जानाय लोंनायाथ' थाखायोआनोसै थेवबो आथिखालाव एसे खम जाबाय गावजों गाव खौसेयै गाजा गोमजा फालिनाया औ नोंथां औ बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय नोंथांनो आंनि ओनसोलनि सोमोन्दै ओ नोंथांजों मागो फोरबोनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायलायबाय सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोनदों औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनदों जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै औ नोंथां जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'निसै दे बिदिब्ला